औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथां।
बे जोंहा बर'फोरा ओ औवाजों मा मा आइजें बानायो आरो दंफांजों मा मा बाहायग्रा आइजेंफोरखौ बानाय बिनि सोमोन्दै सावरायनोसैदा नोंथां। औ'स औ। नोंथाङा जों बर'फोरा औवाजों मा मा आइजें आयला बाहायग्रा बिदिनो मा मा बाहायो बेखौ फोरमायनो हागो हागोन नामा आंनि सिगाङाव दा।
फोरमायोनो हागोन दे दा जों बर'फोरा थ'औवाजों
अ।
दा जोंना बर'फ्रा औवाजों गोबां आइजें आयला बाहायो नङा होमा नोंथां दा जेरै- जोंना ओ औवाफोर गैयाबानो जोंनिया बर'फोरनिया गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय न'आवनो बुंजायो दा जेरै जोङो न'फोर लुनोबा जोंना जेरै खुन्था गायसननो थाखाय जोंनो औवा नांगौ। गौ जायो। दा जोंना औवायाबो गोबां रोखोमनि थायो दा जेरै जों खुन्था गायसननायाव जों बयनिख्रुइबो ओ रोजास। सिनु औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै बुरखा औवा होनना बुङो जोंनि जायगायाव नोंथांमोननि थिं जों मा बुंङो मोनथिला दा बैफोराव खुन्थाफोराव जोङो बुर बुरखा औवाखौ बाहायबाय बेनि उनाव जों उखुमोनफोराव गुबुन गुबुन औवाफोरखौ बाहायोमोन जेरै जाथि औवा ना मा होनना बुङोथाय मोजाङो बारा मोनथिजोबला ओ बेबदिनो न' लुनायफोराव बाहाय मोन बर' दासिमबो बाहायो दासिमबो बाहायगासिनो दङ। बेनिफ्राय ओ औवाफोरखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव बाहायनाय मुवा बेसादफोर जेरै दाला सान्द्रि बेफोर बायदिसिना बुस्थुखौ बानायनायावबो जों बाहायो आरो जेरै जोङो हमना ला जोङो ना गुरनो थांनायाव बाहायनाय आयजे आइजें आइलाफोर आइजोफोरनि थाखाय दा जेरै फैबाय जेखाइ बिनि उनाव फैबाय जोंना खबायाइ। जेंगाय बेबायदि ओ मुवा बेसादफोराबो जोंना औवानिफ्रायनो बानायजानाय। बेनिफ्राय जोङो जुदि आइजोफोरनि ओंखाम संनायाव जुदि बाहायनाय होननानै नायोब्ला जोङो ओ जेरै ओ दाला फैबाय बिनिफ्राय दालाजों जोंना माइरं जावनाय खामानि। माबायदि?
औ दालाखौनो सों ओ दाला होनो नोंथांमोननिजों?
औ दाला होनना बुङो संग्राय। माइरं जावनाया नोंथां माइरं जावनाया? अ अ अ जोंहा दाला होनना बुङो माने। बेनिफ्राय सानद्रै फैबाय बेनिफ्राय जेनेबा जों ओंख्रिफोर सङोब्ला जोङो ओंख्रिनि जेनेबा जेरै जों खुमब्राफोरखौ सोङोब्ला बेफोरखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोंना बाहायनाय पाक्रास फैलायबाय।
औ साग'सो जोंनिजों सागं
सागं अब्ला जोंनि रावफ्रा माबायदि गुबुन गुबुन गुबुन जाखोथायखौ हनांला
औ-
दा आ जि नोंथांमोन बाहायनाय नोंथांमोन बाहायनाय सोबफोरा माने बिराद बर'नि गोरोब फेजोबथारनाय आरो बर'नि एकदम थोंजों- थोंजों मोनो माने दा- पाक्रा सोदोबाबा बर'नि नंगौना नङा ना गुबुन हारिनिफ्राय फैनाय रावसो बेखौबो मिथिलायलांला आरो दा- आरो बेनि उनाव जुदि जों नायबावो अब्ला दाथ' एसेबां नुनो मोन- माने खायफा खायफाया गोमालांबाय गोदान जोंनि गोदान मुगायारि आइजें आइला फैनायनि जाउनाव रावब्लाबो जि- जि गोसोआव फैदों बेखौ बुंहरनोसै दा- जोंना माइ गोदो- गोदायथ' माइ- सौनो थाखायबो जोंना ओ- गायहेन आरो उवाल बाहायोमोन दा- दाथ' मेचिनफोराव सौसै नाथाय दासि- मबो गायहेन आरो उवालाव जोंनिया माइरंजों अन गुन्दै बानायनो थाखाय थाखाय बाहायनाय जायो आरो गामि गावफाफोराव दा- माइरंजों माइरंखौ अन गुन्दै बानायनोबाबो जोंनिया गोबां सोहोरफोराव गामिफोरावबो जोङो ग्रेन्डार मेसिन लानायखौ नुसै बेजोंनो अनसै दा- जोङो गोबां न'खरफोरावनो जोङो उ- उवाल गायहेनजों अन गुन्दै बानायनायफोरखौ जों नुयो दा बेफोरबो आइजें आइलाफोरा जोंनिया दंफांनिफ्राय बानाय जानाय जाहैबाय बिनिफ्राय ओ- जोङो जु- दि- न'निखौ नारनानै जोंङो आबाद फोथाराव जुदि थाङोब्ला अब्ला जोंनि नांगोल जंगाल बेफोरबो जोंनिया दंफांनिफ्राय बानायजानाय जाहैबाय नांगोल फोरा बेनिफ्राय मै बायदि मुवा बेसादफोरा जोंनिया ओ- औवाजों बानायजानाय जालायबाय बेबायदि बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा औवा दंफां बेबायदि गोबां मिथिंगायारि मुवा बेसादजों जोंनिया सोनार फ्लेजोबनाय आरो सोनार फेेजोबथारनाय गोदो- गोदोयनि फ्रायनो बाहायबोगासिनो आरो दासिमबो बाहायलांगासिनो बेबायदिनो दा- नों नोंथांमोननि जायगायाव बे बेबायदि आइजें आइला मुवा बेसादफोरखौ नुनो मोन थाङोना थांलां नोंथाङा एसे बुंना होदो दा- मानसिफोरखौ बाहायनाय नुययोना नुला आरो बेबायदि मुवा बेसाद बानायग्राफोरा माने नोथांमोननि जायगायाव दङना गैया आरो बेबायदिथ' बाजारफोरावथ' नुयो नुनाया अब्लाबो न'खरफ्रोमबोथ' बेबायदि रोंजोबबाय नंला दानिया नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे-
औ- दे- जागोन नोंथां जोंना गिबियावनो औवानिफ्राय मोनो होमबा नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव माखासे ओ- खोन्थालांबाय आरो फोरमायना होलांबाय आरो आं नोंथांनि माखासे थालांनायफोरखौ आङो औवानिफ्राय जोंना मा मा मोनबावो बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो फोरमायबावनोसै जोंना औवानिफ्राय गिबियावनो जाबाय जोंना नों- थाङाबो दहाय बुंलांखाबाय जेरै जेखाय खबाइ आरो जोंहा बिदिनो खखा बाय खखाबो मोन- जों औवानिफ्राय आरो न'आव लुनायाव जों खुथि- या- महरै आरो बिदिनो खेराइ सैनाय जेरै बिदियावबो बाहायनो हायो हायो आरो जोंना बेनिनो औवाजोंबो जोंहा मोनसे बर'निनो दोरोङारि- दोरोङारि दामजु जेरै ओ- गनायथि मोननाय सिफुं आरो गंगोना बेफोरखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो नोंथां आरो जोंहा बेजोंनो लोगोसे जोंहा जानथा जान्था मानि नोंथां बे बिब्लिअग्राफियाव अ बेखौ औवाजोंनो बानाय जेरै जान्थाखौ जोङो ओ जौ जौ फिनाय थायो नोंथां जौ बिदै बिनि गेजेराव दोनग्रा जेरै बेखौनो जों जान्था होननानै मिथियो बेखौबो औवाजों बानायनाय जायो नोंथां
अ
औ अबाजों जों बिदिनो मोननो हागौ जेरै मैगं खादानो बिदिनो ओ खफ्रिनो जेरै ओ आबाद मावनाय समाव जेरै अखा बांखा हायोबा साथाथ' लानो हायाना नोंथां बिनि थाखायनो जों औवाजों खफ्रि बानायनानै हमो नोंथां ना आरो जोंनि जों जों दंफांफोरनिफ्राय नायोबा नोंथां जों दो दंफांनिफ्राय जों बर'फ्रा मा मा आइजें आइला बाहायो हनबा जों जेरै ओ दोरोङारि दामजुबो जों जेरै बाहायो जों जेरै खाम सेरजा ओर बेफोरबायदिखौ जों बर'फ्रा ओ दंफांजों बानायनानै ओ बाहायनो नोंथां ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बिदिनो थाबावबाय जेरै नावद्रा नावद्रायाबो जेरै अमानो आदार होग्राखौ जों बर'फ्रा नावद्रा होनो जेरै नाव नावद्राबो हौवा फोरनिख्राय बर'फ्रा उनाव औ औ दं
बेफोर नाव नावद्रा बायदिफोरखौ जों नुनो मोनला आरो ओंखाय मिथिलायलाङाबो नावद्राया माबा बुस्थुओरै
औ नुनो मोनला दा माने गोदो गोदाय आबै दवोमोना बेखौ बानायोमोन आरोखि आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहादा बर'नि दोरोङारि ओ दोरोङारिथ नंला बेयो गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोना ओ आबै आबै एबा सिख्लाफोरा ओ सोरांस्लाबनि दाउला दाउला गेेरब्लानो जोंहा जेब्ला माइ सौनायाव बाहायग्रा जेरै उवाल जों बेफोरखौबो जों बर'फ्रा दंफांजोंनो बानाय हायो नानोंथां
औ नोंथां औ
थावबो जे ओरि थुबसि थौसि जेरै मस्ला मस्लि देग्ला देग्रा आरो बिनि उनाव जाथावमारि खामफ्लाय खामफ्लाय ओरै गाम्बारि जोंहा जोंहा गाम्बारि खामफ्लायखौ जोंहा बाहायो जेरै ओ जेब्ला खेराइ फुजा जायोना बे समाव दौदिनि जिरायनो थाखाय आरो हिनजाव गोदानफोर दङ आथिं ओ सुनायावमोन आवा गाखोनो थाखाय जोंहा बे गाम्बारि खामफ्लायखौ जोंहा दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सिया थाबाय ओ आरांगा थाबाय आरो खोरखि दरजा बेफोरखौ जों दंफांफोरजों बानाय बानायनाय जायो आरो गिदिर गिदिर जेरै ओ आलमारिफोर बेफोरखौ जोंहा दंफांजोंनो बायनाय जायो जेरै आंना जाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गिदिर गिदिर न'फोराव जेरै जों दंफां जों दंफांखौ हानानै जोंहा ओ बानायनाय जायो ओ थिंफोर दोनो थाखाय आरो जों बि बिदिनो दंफांफोरनिफ्रायबो जों बिदिनो गोबां मोनो जेरै ओ माखासे थाबावबाय जेरै ओ नावफोरबो बानायनो हायो जों दंफांफोरनि फ्रायनो नोंथां
ओ बेजोंनो लोगोसे जुंगालफोरखौ जों दंफांजों बानायनो हायो जेरै आरो औवानि ओमफ्राय बुंनो थाङोबा जोंहा औवाजों बेदाबो बानायनो हायो नोंथां ओ बेदा जेरै जों फाथो आबाद मावनायाव जों फाथोखौ ओ गेसें खालामनो थाखाय जों बेखौ बानायनाय जायो खोनादोंना नोंथां आ नोंथां? खोनादोंना आ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै आङो। खोनादोंना नोंथां आ नथां खोनादोंना
जोंहा बिदिनो औवानिफ्राय जोंहा बिदिनो गोबां मोनबावो आरो नोंथां जेरै सा सान्द्रि संग्राय बेफोरखौबो जों मोननो हायो। बेनोसै आरो जोंनि बर माबा बर' सुबुंफोरा दंफां आरो औवाजों मोननाय आइजें आयलाफोरा नोंथां